औ खुलुम अ मा आयदानि सोयाव सावरायनो सानदों नोंथां?
अ आयदियानोथ' जाहैबाय नोंथां दाथ' नै दैज्लां बोथोर बे बो थोरावथ' गायनाय फुनायनि जोबोद बिहिर जायो बेनि थाखायनो नोंथां नोंथाङा आंनो ओ गायनाय फुनायफोरनि एबा आबाद मावनायनि सोमोन्दै माबाफोर सोलोंनायफोर दंब्ला आंनो एसे फोरमायना हरनायसाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथांनो आंङो दे माइ आबादनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायफिनसै जोंनियाव माबायदि मावनाय जायो।
नोंथां औ।
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनियाव गिबियाव जोंङो माइखौ आबाद मावनो थाखाय जोंहा खोथिया फोग्रोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा मा नांगौ गिबियाव माइ ल्जि नांग्रोगौ आरो। बा नोंथांनोथ' हाया दंखायो नालाय जोंहा माइज्लि नांग्रोगौ माइज्लिनि थाखाय नोंथाङा माबे जोलैखौ फोनो? जेरै रनजित सापर बाइसमुति बायदि रोखोमनि माइ दं नोंथाङा माबेखौ फोनो बे खौ नोंथाङा गिबि थिरांथा लाग्रोनांगोन थिरांथा लाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा ओम हाखौ गिबि एवग्रोनांगोन जि गिबि एवनायखौ जोंङो ओ खारायनाय होनना बुंगोन। हार सारनो जोंङो खेबसे एवबावगोन बेखौ सामार होनाय होनना बुंगोन। सामार होखांनायनि उनावनो जोंङो आलिनि बे खोथिया बारि खालामनो गोनां आलिनि पारखौ जों दानहैनो नांगोन आरो ना खदाल जोंहाय।
दा
बेनि उनावहाय जोंहा साननै सानथामसो थाबावनायनि उनावहाय जों मा खालामनांगोन खेबसे एवगार बावनांगोन। एवगारखांनायनि उनावनो नोंथाङा ओ मा खालामनांगोन आलिखौ सोरगिदिं खोना लानांगोन जाहाथे बेयाव दैया मोजांङै थायो आरो ना दैनि जे गोनांथिखौ जोंहा बे आलिया लाखिनानै दोनो। बेनि उनावहाय जोंहा माइनि बागै एसे जोलैनि बागै जे माइलि बे माइलिखौ जोंङो नांगौ जखानि लानानै दैयावहाय सोमना दोननाय जायो आरो। बस्थायाव खाथुमनानै फुख्रि दंग'फोराव सोमनाय जायो। सोमखांनानैहाय बेखौ हरसे सोमो आरो ना नोंथां हरसे सोमखांनानै बेखौ अखा नायै बो खाङो फुङाव बोखांखांनानैहाय जोंङो बेखौ मा खालामो ओ जे बेखौ हायाव फेनलानानै दोननाय जायो फेनलानानै माने लख'बो आरो ना लखबनानैहाय बेखौ थालिर बिलाइ बा ओ थास' बिलाइजों खोबनानै दोननानै सायावहाय फाथोनि बस्थाखौ खोबना दोननाय जायो जाहाथे बियो गुदुं जानानैहाय बे फाथो आ ओम जोंङो गाव हारसिङैनो गाजा हरो आरो ना बेखौ जोंङो गाजा हरखांनानै बेखौ फोहैनाय जायो बे फोहै खालि जोंङो खेबसे एवबावो बे एवनाय बेखौ जों फोमोननाय होनना बुंङो ओम बे फोमोनखांनायनि उनाव जोंङो हाखौ समान थि लाखिनो थाखाय जों मा खालामो मै बोनाय जायो आरो ना नोंथां। जाहाथे हाया समान जायो। मै बोखांनानैहाय जोङो बे माइनि ओ जोलैखौ फोनानै होनाय जायो। बेयाव नोंथाङा बोथोरखौ नायनानै माइनि जोलैखौ बा आबादखौ ओ बेगरखौ फोनो नांगोन मानो होनोब्ला जुदि हराव अखा हागोन बायदि बिदिब्ला नोंथाङा बेखौ दैयावनो फोनो नांगोन जुदि अखाया साननैसो थानासो हायोब्ला नों गोराननैबो फोनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंहा बे खोथियाखौ फोनानै बिदिनो गेजेर गेजेर नोंथाङा दै नायहैबाय थानांगोन आरो हासार नांगौ हासारखौबो हैनांगोन बिदिनो जोंङो ब्रैजिबा दिनसोनि उनाव बे खोथिया आ फुजानाय जाहैयो आरो बे सिगांङाव बुंनाय बायदिनो ए खे आदबजों जोङो माखासे हाफोरखौ एवनानैहाय बे खोथियाखौ जोङो फुनानै गायनाय जायो। खोथिया फोनो थाखाय जोंहा गोबां बिबांनि सुबुंफोर नांगौ जाहैबाय खामलाफोर बेनिखायनो जोङो आइजोफोरखौ खामला हमना लांनाय जायो। आरो बिसोरखौ रां होनानै लांनानै गायहोनाय जायो आरो नोंथां फुहोनाय आरो गायहोनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा माइ आबादखौ जुन जुलाइ दानाव मावनानैहाय ओ नभेम्बर डिसेम्बर दानसिमाव जोङो माइनि आबादखौ मोनहैनाय जायो आरो नोंथां बे माइआ आबाद समावबो जोंहा गेजेर गेजेर दै नायहैबाय थानांगोन। बिदिनो हाग्रा जायोबा हाग्रा थैनायनि मुलि बा हाग्राखौ फुना गारहरनांगोन एम्फौ जायोबा आरो हासार नांगौबा हासारनि गोनांथि नो थाखाय जोङो जेरैहाय जोङो ओ पटास थाबाय बिदिनो माखासे हासार दं जेरै बेफोर हासारखौ होनो नांगौ आरो ना नोंथां इउरियाफोरखौहाय होनो नांगौ बेबायदिनो होखांनानैहाय नोंथाङा बेखौ हानानै लाबोनांगौ हानाय समाव जोंहा गोदोनि समाव मा खासि बायदिसिना जों हायोमोन नाथाय बिदिजों जोंहा हानाय खौ नुनो मोनलिया डाइरेक्ट मेचिनजोंनो हानानैहाय लाना फैनाय जायो आरो कम्बाइन मेसिन होननाय दं। बेजों मेचिनजों हानानै ट्रेक्टरावहाय थिखांना लाबोनानै ओ ओ जोंहा माइ आबादखौ न'सिम लाबोनाय जायो। बिदिनो माइआ एसे जोंहा हागो दाना एसे इसे सिदोब जायो नालाय जोंहा बेखौ इसे फेनलास्रोनाय जायो आरो न'आव लाबोखांनायनि उनावहाय जोंहा गोदोनि समाव मा दोरोङारि आदब खायदा जोंहा आ आबादखौ मावनाय जायोमोन बे समावहाय गोबां समबो नांगौ जायोमोन आरोना नोंथां जेरावहाय समनि आंखालबो जायोमोन सम सम नाथाय बेखौ जोंहा आथिखालाव बिगियानारि आदबजों मावनायनि जाउनाव बेफोर समा माने जोंहा ओ गोबां सम नांला होनना जों बुंनो हायो आरो ओ थिग बेबायदिनो बे मोनसे जोंहा गायनाय आदब खौ आं बुंबाय आरो जेरैहाय जोंनाव मोनसे फोनाय आदबबो दंबावो आरोना नोंथां। जेरैहाय खोथियाखौ फैयो बेबायदि रोखोमैनो फैयो नाथाय थेवबो एसे जुदा रोखमनि आरो जोंहा हाखौहाय जेराव सिगाङाव बुंनाय बायदिनो बिदिनो खनब्रै बा खनबा एवखांनायनि उनावहाय आलिफोर खोना लायो आलिफोर दानो बिदिनि उनाव जोङो ओ जे ट्रेक्टरजोंनो एसे समान खालामनानैहाय जोङो जे जोलै बे जोलैखौ जोंहा फोनानै हैनाय जायो आरो बा खुबै हैैनाय जायो बेखौ मा खोथियाफोरबायदि रोजा फोनो नाङा माने एसे गेसेङै फोनो नांगौ। जाहाथे माइया उनाव रज'नानै मोजांहाय फिथाय होनो हायो बा खाथि खाथि फोयोब्ला बेयो मा जागोन जे खोथिया बायदि जायोबा बियो फिथाइ होहैनो हायो। आरो ना बेयावबो मा बायदि रोखोमनि हाग्रा रज' यो बेफोर हाग्राफोरखौ जों फुनानै गारहरनांगौ जुदि हाग्राखौ फु ख'नो हायाबा नोंथाङा हाग्रा थैनायनि मुलिखौ बाहायनो नांगौ आरो आरो जेरै इउरिया पटास बिदिनो बायदिसिना हासारफोरखौ नोंथाङा हैनो नांगोन। आरो बेयाव जोंहा मा मोनसे रोखोमनि एम्फौ जायो एम्फौ जानायाव जोंहा मा ओ मोनसे गोदोनि दोरोङारि आदब बाहायो जे मोनसे जार्मान बिफां होननाय बे जार्मान बिफांखौ सिफायना लांनानै नानै बा दानना लांनानैहाय बे एम्फौ जानाय माइ गेजेर गेजेर थुना होयोब्लालायनो एम्फौआ खारो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ बेफोर रोखोमै मावनाय जायो। नोंथाङाबो बेबो माइबाफोर आबादनि सोमोन्दै आंनो फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै आबादनि सोमोन्दै आंनो फोरमायबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो जोंनि मा होनो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों जेरै जोंहा बेफोर माइ आब आबाद आरो फाथो आबादनि अनगायैबो जोङो फिसा फिसा गोबां आबादफोर मावो बेफोरनि सोमोन्दै आङो ओ सुंद' सुंद'यै गोबां आबादफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बेफोरनो जाहैबाय गिबियावनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोंनो ओ गिबियाव जोंहा ओ जिंखा ओंख्रि जिंखा आबाद बेफोर आबादखौ मा जोङो ओ ओंखामदों लगायना जानो थाखाय जोङो ओंख्रि संना जायो आरो नोंथां बे जिंखा आबादखौनो ओ गिबियै मावजेन नो थाखाय जोंनो ओ मा मासाव मावोबा जोङो बेखौ जेब्ला जोङो सैथो मागो फागुन सैत्र' दान बे सैत्र दानाव जोङो बे फोथारखौ हालेवना लानांगोन नोंथां हालेवना लाखांनायनि उनाव जोङो बेहाय ओ ओ जोङो बे जिंखा बेगरखौ जोङो नार्सारिनिफ्राय बायना लाना फैनानै मोजां जोलैखौ फोफैनांगोन नोंथां जावैनांगोन बेबायदिनो जावैनानैनानै जोङो जेब्ला बे लावो अब्ला जों बेयाव सां लुना होनांगोन नोंथां जाहाथे बे मानलानानै गोबां फिथाइ थायनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो जोङो बे सांखौ लुनो थाखाय जोंहा गोबां औवानिबो गोनांथि जायो नाथाय बे औवानि गोनांथिखौ खम खालामनो थाखाय जोंहा खम बिबांनि खरसा खालामनो थाखायनो
आ
ओ खायसे राहा लानाय जादों आरो नोंथां। राहायानो जाहैबाय मा होनो औवा गेजेर गेजेर गायबाय ओमफ्राय दिरुं बायनानै दिरुंखौ सोंबाय आरो बेयावनो जोंहा मा बे जिंखा आबादखौ मानला होनानै जिंखा आबादखौ मावनाय जायो नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरखौनो मावनाय न नुनो मोनो आरो नोंथा बेबायदिनो दा जिंखानि दामाथ' बुंनो थाङोब्ला सेरफायावनो ब्रैजि बाजि। मोनो नोंथां बेबादिनो गोबां आबाद आबादारिफोरा बे बि जिंखा आबादखौ मावनानै गोबां ओ मा होनो रांबो खामायनो हादों नोंथां। बेफोर जाबाय जोंनि मा होनो सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय मोनफा मोनफा मैगं आरो नोंथां। बेनि अनगायबो जोंहा दोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै जोंहा फटलफोरबो दोङो फटलफोरा बिदिनो जिंखाजोंनो एखे सेम होननानै बुंजायो। मानो होनब्ला बेबो मोनसे मानलाग्रा हारिनि लाइफां नालाय बेयावबो माने ओ सां नांगौ जायो आरो सांलुना होनो गोनां जायो आरो सम सम बिलाइ बेखौ खानो गोनां जायो बे समाव मानलाब्ला आरो बेबायदिनो पटल मा होनो क्रस माने जोला बिफोरखौ जो बिबाराव माने फोरोंना होनांगौ आरो होमबासो मा बियो फिथाइआ बांसिन मोनो आरो बेबायदि गोबां ख्रस खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो मुलिफोरबो होनो गोनां जायो जाहाथ बे फटल बागानाव थानाय फटलफोराव एम्फौआ ओ दाजाथों होननानै बेयाव गोबां मुलिफोरबो होनाय जायो आर' रासनारि मुलिफोर। बेफोरबायदिनो जों फटल आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा ओ मा होनो जाग्रा मैग आर'। बेबायदिनो दोङो आबाद मावनानै मैगंफोरनि सोमोन्दै बुङोबाथ' गोबां दङ नथां जेरै भिन्दिफोरा बेबायदिनो मेसें बोथोराव मावनो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरखौ हालेवनानैसो माने फोथाराव एबा हायाव फोनो गोनां जायो दैज्लां बोथोर जानाय लोगो लोगोनो बेयाव जों हाल एवोब्ला बेयो बेगरखौ जाववायोबा बेयाव बेगरा सेवनानैबो थांनो हागौ बेनिखायनो बे भिन्दि आबादखौ मा होनो अखा गोग्लैयैनि सिगांनो ओ फोनाय एबा गायनाय जायो आरो नोंथां ओ आबाद फोथाराव बेबायदि खालामोबा जोंहा भिन्दिखौ गोबां समहालागै मोननो हायो जेरै ओ मा होनो ओ दा अक्ट'बरसो लागै बे पेब फेब्रुवारि मार्चआव फैयोब्ला अक्ट'बरसो लागि खाजायो आरो बे भिन्दि फिथया। एसे जोथोन लायोब्ला माने हाग्राफोरखौ सिङाव सनना होनांगोन बे सम सम हासार होनांगोन आरो नोंथां बेबायदि खालामोबा गोबाव समहालागै जों भिन्दि फिथाइखौ फोननो हायो आरो मुलामफायाबो जोबोद दोङो। भिन्दिखौथ' बयबो गोबां सुबुङानो जायो आरो नोंथां बेखौ जानो थाखाय सोरबा फ्रायबो जायो नोंथां सोरबा भाजिबो जायो सोरबा मैथाजों एवनाबो जायो आरो नोंथां मैथाजों एवनानैाबाथ' दा गरम बोथोराव जोबोद मोजां। नोंथां बेबायदिनो बे आबादफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो गोबां दोंङो। दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद जेरै जोगोनारफोरखौबो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो जेरै खुमब्रा खुमब्राफोरखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबो मोनसे मोनफा मोनफा साङाव सां नांगौ आरो बेफोरनोबो ओ मा होनो सां नङाब्ला बेफोरो आबादफोरखौ मावनो हाया माने मानलाया आरो नोंथां बे मानलाग्रा दंफांसो नालाय। बिखायनो जेसांनो मानलाय एसांनो फिथाइखौ जोङो मोननो हायो आरो। बेफोरबो आबाद मावोब्ला जोबोद मोजां आरो जोंनि बर' सुबुंफोरखौबो जों मावनाय नुनो मोनो आरो बेफोर आबाद- खौ ओ बेफोर आबादखौ मा होनो जोङो खुमब्राफोरखौ अरगेनिक बायदिबो जों मावनो हायो जेरै जोङो गोबोरखि हासार होनानैनो जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोराव जेबो मुलिनि गोनांथि गैया माने बेफोरखौ जा- स गायनाल'सो दोननांगौ एबा फोनाल'सो दोननांगौ। आरो सां लुना होनांगौ अब्लानो बे गावनो गाव फिथाइया सानफ्रोमबो थाइबाय थागोन। सिखाबाय थागोन देरबानो मोनजाबाय थागोन आरो बेफोरखौ जोंनि बर' न'खरफोरा मा न'खर न'खरनो मा होनो गायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नों- थां बेखौ माने जोंनि बर' सुबुंफोरा जेब्ला फागुन सैथो अब्लानो जों जावैनो जेब्ला आबाद आबाद मावो नालाय नोंथां जेरै माइ गायनाय बोथोराव बे खुमब्रा आबाद लाव आबादफोरखौनो ओ बैयाव आबाद फोथाराव मावनाय सुबुंफोरनो एबा ओ खामानि माव बिथांमोननो सङै सङै जा होयो नोंथां बि सोरबा बेदरजोंबो संना जाहोयो बिदिनो गोबां नाफोरजों संना जाहैयो आरो नोंथां आरो फुंबिलिफोराव भाजा बो एवना जाहोयो नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाव जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथां